औ कल खालामनायनि जाहोनानो मामोन नोंथां
ओ गिबियावनो ओ सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हग्रोनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो
ओ नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनोहायोब्ला नोंथांजों आं आबादनि सोमोन्दै एसे सावरायगौमोन नोंथाङा साव फरायनो हागोन ना दे होमबा नोंथाङा जागायदो
औ आं गिबियाव जागायग्रोनोसै
औ
औ जेनेबा आबादा बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो गोनांसिन जिउ राहा बेयो जाबाय औ मानसिनि गोनांथिखौ सुफुङो गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिम सोदोमस्रिनि जौगानायाव आबादा जेनेबा गोनांथार बिफाव लादों मोनफ्रोमबो हादरा आदार आरो जेनेबा रांखान्थियारि जौगानायनि थाखाय जेनेबा आबादनि सायाव सोनारो
औ
औ आरो जोंनि बे भारत हादरा मोनसे आबादनि हादर होननानै मिथिजायो नंगौना नोंथां बेजों लोगोसे भारतनि गोबां जौखोन्दो सुबुंफोर दो सुबुंफोरानो जेनेबा आबाद मावनायनि सायाव नांथाबनानै दं
औ औ
आबादखौ जेनेबा थार महरै भारतारि रांखान्थिनि मिरु दन बुंनायबो जायो आबाद मावनाया जेनेबा रोजा रोजा बोसोर सिगां जागायजेनदोंमोन जेनेबा जेब्ला गोदोनि सुबुंफोरा जेनेबा मैहुर खालामनाय बायदिसिनाफोरखौ नागारदोंमोन बै समनिफ्रायनो जेनेबा आबाद मावनाय सोलोंजेनदोंमोन आरो जेनेबा जिब जुनार फिसिनो सोलोंजेन दोंमोन
औ औ
बिनिफ्राय जेनेबा बिसोरो थि जिउ खुंनाय आरो गामियारि आरो नोगोरफोरनि जौगानाया जागायजेनदोंमोन आरोना
औ औ थारैनो नंगौ नोंथां
भारताव जेनेबा सिन्धु हायेन सोदोमस्रिनि समनिफ्रायनो आबादखौ मावबोगासिनो दं दाथ' आरो बिगियान आरो बिरों गाबोननि हेफाजाबजों आबाद मावनायनि आदबफोरा जौगाबोदों नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आथिखालाव गोदान मुगानि मेसिन जौगा थाखोनि आबाद मावनाय जेनेबा हासार होनाय जेनेबा बिदिखौ बिदिखौ बांसि बिसोरनि बाहायो आरो ना बाहायनानै जेनेबा आबादनि बिबाङा जेनेबा बाङो आरोना बांसिन जायो
औ औ
सुबुं जेनेबा सुबुं माहारिनि थांना थानायनि थाखाय आबादा गोनांथार मानो होननानै बुङोब्ला जेनेबा आबादनि जोहैसो जों गावनि उखैनायखौ जेनेबा सुफुंनो हायो नौ ना नोंथां
औ नंगौ थारै नंगौ नोंथां
जेरै जों माइ गायो गम मैगं थाइगं बायदि रोखोमनि आबाद मावो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां थारैनो नंगौ
औ आसामनि हाया जेनेबा हासार गोनां आरो अखा गोबां बिबाङै मोनो बेजों लोगोसे बारहावाया मोजां बेनिखायनो जेनेबा जोंनि आसामावबो गोबां बिबाङै आबाद मावो जेरै जेनेबा माइ गायो साहा बागान बेसर फाथो मैगं थाइगं बायदि बायदि बेजों लोगोसे जेनेबा नाबो फिसियो जिब जुनारबो फिसियो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ थारै नंगौ नोंथां।
आबाद मावनायाव जेनेबा गोबां मोगा मोगि जानांदोंब्लाबो जेनेबा गोदान। बिरोंदामोन आरो बिगियानारि आदबफोरा। आबादारिफोरखौ दिहुनथाइखौ जौगाहोनायाव मदद। खालामगासिनो आरोना?
औ औ औ।
साफ्रोमबो सुबुंफोरानो जेनेबा मिथिखागौ आबादनि। गोनांथिखौ बेनिखायनो जेनेबा आबादारिफोरनि खस्थ'खौ बाख्नायनांगौ। नंगौना नोंथां दा नोंथाङा आबादनि। सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन नामा?
ओं। नोंथांनिसिम होनबा माइ गायनायनि बागै एसे फोरमायनानै होनोसै।
औ।
ओ गिबियावनो। जोंनो माइलिनि गोनांथि जायो बे माइलि। खौ बोरै बानायनाय जायो आं नोंथांनो फोरमायगोन ओ गिबियावनो। जा गोदोनि गायखान्दा माइ बे माइखौ लाखिनानै बेखौ लाखिनानै। फाथोनि बस्थायाव ओ सोनानै ओम लानदो बा दंग' दैमा फुख्रि बायदि जायगायाव नोंथाङा। बेखौ हमनानै दोननो दोननो गोनां जागोन आरोना नोंथां मानो होनना बुङोब्ला बे। बेखौ गाजा बेरहोनांगोन होननानै नोंथां बेखौ दैयाव सोमनानै। औ साननै बा ओ सानसे दैयाव सोमनानै। बेखौ ओ गाजा बे बेरहोनानै थिखांनाय जायो आरोना नोंथां थिखांखांनायनि उनाव बेखौ। बोरियावनो ओह थाम ब्रै घन्टासो बोरियाव दोननानै बेखौ दैखौ सर'जोबनानै लायो। मानो होनना बुङोब्ला। बेयाव दै हाबजोबनानै थायोब्ला बेयो गोलेर जायो आरो गाजाफोरा बायनायनि ओ चान्स थायो बेनि थाखाय दै। सरग्रोना लायो बेनि उनाव सरखांनायनि उनाव ब्रै थाम घन्टासोनि उनाव बेखौ न'वाव लाबनानै। ओ बायजोनि बारान्दा बा खायफाया सिथला बारान्दा न' सुङावबो सोन नानै दोनो खायफाया नाथाय जोंहानि न'वावहाय बारान्दायाव दोननाय जायो। ओ बेनि सिगां जोङो थास' बिलाइ हाना लानो गोनां जायो।
औ।
मानो होनना बुङोब्ला जोङो ओ। माइलिखौ ओ बारान्दायाव दोनखांनायनि उनाव थास' बिलाइजों खोबनो लागा जायो। बेखौ साननै खोब खांनायनि उनाव बेखौ दुब्लि फारसे लांनाय जायो। ओ दुब्लि फारसे मानो लांनाय जायो होनना बुङोबा नोंथां गाजायाबो बेरबाय नालाय नोंथां। बाराद्राय गोबाव दोनोबा गाजाया सेवफिननायनि जा सान्स थायो आरोना नोंथां। बेनि थाखायनो बेखौ ओ फोथार फारसे थाबनो लांनाय जायो बेनि सिगां जा दुब्लिखौ जा दुब्लियाव माइ फोगोन बा खोथिया फोगोन बै दुब्लियावहाय बे दुब्लिखौ मोजाङै ओ खनथाम खन ब्रै हालेवनानै लानायनि उनाव जा दुब्लिया हाब्रु बा मिस मिस हाब्रु साफा जायो होमब्लानिया बेवहाय खोथियाखौ सारनाय जायो आरो नोंथां खायफाया खोथिया ओ सारखांनायनि उनाव मुलिबो सारो बाय जौखांनायनि उनाव खोथिया नाथाय बेनि सिगाङावनो मुलि सारखानाय जाया गिबियावनो हाब्रु जेब जेब खालामना लानानै ओ दै गैयाबा खायफाया मेसिनजों दै सारनानै लायो यो बेबायदिनो खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव ओ ओ नै थामजि सान बा नैजि सानसो थानायनि उनाव खोथिया रज'योब्ला बा एसे गोजौ जायोब्ला बे खोथियाखौ ओ थाबनो सौनायनि थाखाय हासारबो होजायो ओ आरो सोरानिया खोथाया मोजां जायाब्ला बेखौ मोजां खालामनायनिबो हासार मोनो नाथाय बे हासारखौ बांद्राय बाहायोब्ला ओ हानिबो एसे जे ख'हा जानो हागौ मानो होनोब होनना बुङोब्ला बांद्राय हासार बाहायनायनि जाहोनाव जोंनि हाफोरा गावस्रालांनो हमदों ओ बेबायदि आरो बेनिफ्राय बारग'नो जोंहा गोबां ओ लकेल हासार मोनो जेरै मोसौनि हासार मोसौनि खिनिफ्राय जाना नाय हासार ओ खानस्रिनिफ्राय ओ खानस्रिनि खिनिफ्राय मोननाय हासार बिदिनो दाउफोरनि बायदिसिनाफोरनि ओ खिनायनि हासारफोर आ खिनायनिफ्राय जा हासार जायो बेफोरो साबसिन जायो होननानै होननानै आं बुंनो सानो मानो होनना बुङोब्ला बिदिनो बिगियाननि बायदि रोखोमनि हासार बाहायोब्ला बा दारिमिननि हासारफोर बाहायोब्ला जों बेयाव हाय ओ हा गावस्रायनाय बा हाफोरखौ हामा जालांनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथाङाबो हयथ' ओ आबादारिब्ला नोंथाङाबो एसे मिथिखानांगौ जानांगौ ओ बेजों लोगोसे बे खोथिया एसे जौनाय जायो जौवोबाथाय बेखौ फुनाय जायो ओ बेखौ फुखांनायनि उनावहाय बेखौ ओ जा जा जायगायाव माइखौ गायगोन बै जायगायावहाय ओ मोजाङै बेखौबो ओ सै थाम सैब्रैसो एवना लाखांनायनि उनाव जि दिनखालि गायगोन बेदिनखालि गायगोन खालि फिन खनसे एवफिनब्ला साबसिन जायो होननानै आं सानो मानो होनना बुङोब्ला जो एवखानानै दोनोब्ला बा साननैनि थाखाय एवखानानै दोनोब्ला बेयो बे हाया गोरा जायो आरो गायग्रा सुबुंफोरा जोबोर खसथ' जानो गोनां जायो मानो होनना बुङोब ब्ला बेयो हाब्रुसो हाब्रु आरो दै जेब जेब थागोन नालाय नोंथां हाब्रु हाब्रु आरो दै जेबजेबनो सानदुंनि जोहै हाब्रुया गोरा जालांनो हमो बेनि जाउनाव जोङो माइखौ ओ थाब थाबैनो गायनो हाया जायो गायनोथ' हायो नाथाय ओ गोबां आखाइबो सायो आरो थाब थाब गायनो हाया होननानै आं मिथिगौ आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय बेखौ गायखांनायनि उनाव ओ द' दान बा थाम दानसोनि उनाव बेयो गोजौ जाखांनाय माइया मोननायनि उनाव बेखौ हानाय जायो दानि जुगावथ' हाग्रानिबो मेचिन ओंखारबाय ओ गायनायनिबो मेचिन ओंखारबाय नालाय बिगियाननि जुग नालाय नोंथां बेबादिनो हाखांनायनि उनावहाय बेखौ न'आवहाय लाबोनाय जायोमोन गोदोयो गोदो गोदायथ' ओ मोसौजोंसो नायोमोन मोसौजोंसो हाल एवोमोन नाथाय दानि जुगाव बेबायदिखौ नुनो मोनलिया ओ गोदोनि दिनाव अखायाबो गोबां जायोमोन नालाय मिन ओ दै सानग्रा मेसिननि जेबो बेब'सथाबो गैयामोन दानि दिनाव बिफां लाइफां दानग्राबो ओंखारबाय नालाय नोंथां गोदोनि दि दं आरो बिफां लाइफाङा गोबां दङमोन जों दा जि जायगायाव थायो बे जायगायाबो जानो हागौ गोबां ओ बिफां लाइफां दङमोन गोदोनि आजौ आजौमोना बे फोरखौ दानस्रांनानै हयथ' ओ जायगा खालामनानै लादों निजिनि थावनि थाग्रा थावनि बानायनानै लादों आरो ना नोंथां आं बेखिनिखौ सानो गोदोनि आबौ आबैया खोन्थानाय हिसाबैथ' बेफोर जायगाया हाग्रा गोजामोन होननाय खोनायो मोसा फोरनि जोबोद दावराव गान्दा मैदेरफोरनि जोबोर दावराव जायो होननानै जों सानो बेनि जाहोनाव खेथिबो बा मैगं थाइगंबो गायनो हाया होननानै जों मिथिगौमोन दा आं नोंथांनो माइयाथ' हाखांनाया जोबखांनायनि उनाव बेखौ लानाय जायो नालाय बेखौ नाखांनानै बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो ना नोंथां बेखिनियानो आरो आं नोंथांनो एसे फथल गायनायनि सोमोनदै फोरमायनो सानदों नोंथाङा मिथिनो लुबैगोन नामा
औ सावरायजागोन नोंथां एसे फोरमायना होनोनागोन
नोंथांनो एसे फोरमायना होनि होनब्ला आङो फथलखौ बोरै गायो हयथ' नोंथाङाबो गायनो लुुबैगोनबो जानो हायो
औ नंगौ नोंथां
आं नोंथांनिसिम फोरमायनोसै गिबियावनो जा फटल बिधान बे बिधानखौ जोङो बेगर बेगरनिफ्राय लाबोनाय जाया मानो होनना बुङोब्ला फथला बेगरनिफ्राय जाया होननानै आं ओ मिथिगौ आरो बे जायबा जाय मानसिया बोसोरसे सिगां गायखांदों बै गायखांनायखौ ओ बेनिफ्राय ओ बिधानखौ लायनाय जायो बोरै लायनाय जायो होनब्ला बेनिया थारायानो रज जयो बे धाराखौहाय प्लास प्लास्टिकआवहाय ओ बे प्लास्टिकआव हासार ओ हा एसे हासार एसे होलानानै बै पथलखौ एसे थननानैहाय सिङाव एसे थननानैहाय बेखौ सिङाव सोनाय जायो आरो बे बिनि उनाव हाखौ एसे होग्रोनानै सिङाव थ'नानै बेखौबो होनाय जायो बेजों बेखौ जों जों थोनाबो गोनां जायो मानो होनना बुङोब्ला बियो गोरानैनो थागोन नालाय नोंथां ओ मा होनो बेवहाय जोबोद दैबो होनो लागा जागोन ओ सानफानि उनाव सानफा दैबो होनो गोनां जागोन आरो खायफाया हासार होयो जेरै गोबोर हासार ओ मोसौनि हासार बायदिसिना हासार होयो खायफाया थाब जौनायनि थाखाय बेनि उनाव जि जायगायाव गायगोन बै जायगायावहाय बेखौ हाखर जावनानै ओ बेयावहाय